औ
खुलुमबाय नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहग्रोबनाय जाबाय नोंथां
अ आं गोजोन बेलासि मोनथोन
औ आरो नोंथांजों एसे बाथ्रा सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
अ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदि औ बिदिब्ला आङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे खोथा सावरायलांसै दा बिफां औ बिफां बिफां लाइफांनि सोमोन्दै जों बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफां थाङा जोंनि थाखाय बेसेदि गोनां नोंथाङाबो बेखौ मिथिखायो बे बिफां लाइफाङानो जोंनो ओ पतसेननि गेजेरजोंहाय अक्सिजेन हगारो फट'से पट'सेन्टिसिसनि गेजेरजोंहाय अक्सिजेन एगारो बे अक्सिजेन हगारनानै बे अक्सिजेनखौ लानानैसो जों गासिबो थानानै थायो होननानै बुंनो हायो आरो फ्राय जिउ जिबियानो अक्सिजेनखौसो लानानै थांनानै थायो आरो जुदि बिफां लाइफाङा बेखौ हगाराबाथाय जोंनि जिउनांफोरनि नि थाखाय थांना थानाय राहायानो जोबोर गोब्राब आरो दा बिफां लाइफाङादि जोंनि थाखाय बेसे गोनां आरो माबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथाय जोबोर गुवारैनो बुंजागोन जेरैहाय बिफां लाइफाङानो जोंनि गिबि थाग्रा फुलिखौ जगायना होग्रोदों आरो जेरैहाय जों गिबि गिबि मा जोङो बिफां सिङावसो जोङो थाग्रा खुलि हिसाबै जोङो बाहायदों होननानै जोङो हमना लानो हायो गोबां बेनिफ्राय जोङो हाजो खंखर खंखर थानो हमबाय बिनि सिगां जों हाजो हंखरखौबो नायनो रोङियावहाय बिफां सिङावनो जोङो साया मोनो बिनि बिफां गिदिर गिदिर सिङावनो जों थानानै जिउखौ खुंबोयोमोन आरो जों जारिमिनखौ खौ जेब्ला फरायनो थाङो दा बिनि अनगायैबो बे बिफाङा जों सुबुं माहारिनिल' नङा बे बिफाङा जाबाय दावमा दाावसानिबो थाग्रा खुलि जेरावहाय बासा बानायनानै गावनि न'खौ गाव बेहायनो लुनानै दाावमा दाउसाफोरावबो जिउखौ खुङो आरो आरो बे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जेरैहाय जों औवाफोर बायदिजों बुंनो थाङोब्ला गिबि खेब न'फोरखौ बेजोंनो हेबनानै बानायजेनदोंमोन बिफां लाइफांजोंनो बानायग्रोनदोंमोन बे बिफां उनावसो जोंनियहाय मा सिमेन्ट बायदि ओंखारखांनायनि उनावहाय बिलदिंफोर लुनानै सुबुंफोरा थानो हमबाय नाथाय जों गिबि थाग्रा खुलियावहाय जों बिफां लाइफां खौनो बाहायजेनदोंमोन आरो बियो जोंखौ ओरैबायदि गोबां बिथिङाव हेल्प खालामो जेरै जों बुंनो थाङोबा जोंनि थालिर लाइफां जायखौहाय थालिर बिफां बा बिनि बिलाइफोरखौहाय जों मा ओंखाम जानाय बा खाजा जानाय फोरावहाय जों बाहायबोदोंमोन बिनि बिलाइखौहाय लोगोसे बे थालिर बिफांनिनो जोङो बिलाइ बा बिनि मादा बिगुर बायदिखौ जोङो सावनानैबो खारै महराव बानायनानै जों मोनसे जाग्रा खाजा महरै बेखौबो जों बाहायबोदों आरो आथिखालावबो जों बे खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनखायो लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो ओ बुंनो हायो बे जोंना गय बिफांफोरनिफ्राय जोंना गय दुखुनाखौहाय बेहायबो जोंहा जाग्रा महरै बेहायबो जोङो जा लाग्रा हिसाबै थोरसिफोर हिसाबै जों बेखौ बाहायबोदों आरो बेखौबो दाब दाब जायगायाव आथिखाल आथिखालाव बाहायो आथिखालावबो बाहायखायो थोरसि खुरै बायदि ओ जन्थ्र हिसाबै बा मुवा बेसाद बेसाद बानायनानै बेहायनो जोङो जानायखौ जों दासिमबो मोन्थियो आरो बिनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला बे बिफां लाइफाङानो जोंखौ रांखान्थि बिथिङावबो गोबां मदद खालामो जायखौ जोङो फाननानैबो गोबां बिबांनि रांखान्थि बिथिङाव जौगानायखौ लों जों लाबोनो हायो आरो आरो बे बिफांनिफ्रायनो जों बाताम बायदिसिनाखौबो बानायनो हायो जायखौ जों न' लुनायावबो बाहायो आरो बे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जों आरांगा मासि उन्दुग्रा बिसना बायदिसिना जों बानायनानै लानो हाबोदों आरो बेयो जोंनो गोबां मुवा बेसाद जगायनानै होदों जोंनो थांना थानायनि राहाखौ जगायनानै होदों जोंखौ रां खान्थि बिथिङावबो जोंखौ मदद खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां लाइफांफोर दं गोबां बिफांफोर दं जायनि फिथाइ जायनि बिबार जायनि बिगुरफोराहाय बा जायनि रोदाफोराहाय जोंनि मुलि हिसाबै जोंखौ गोबां देहायारि सावस्रि बिथिंखौ मोजां खालामनायावहाय जोंखौ मदद होयो आरो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना थुलुंसिफोर बायदि लाइफांखौनो जों नायनो थाङोब्ला जायनि थुलुंसि बिलाइफोरखौ जोङो लोङोब्ला बियो जोंनि देहानि माने मोजां हाबाखौ मावनायखौ जों मिथिनो मोनो खायसे जोंना गुजुनाय गुजुनाय बायदि आरिफोरावबो जों जुदि बेखौ फुदुंनानै लोङोब्लाथाय बियो हामो आरो आरो निमनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला निम बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानै आथिखालावथ' गोबां खर' लोबग्रा सेम्पुफोर बायदि मुवाफोर बानायनो हमबाय मोखां सुग्रा बायदि बानायनो हमबाय मानो होन बानायदों होननानै बुङोब्ला बे फोर मानो होनबा मुलिखा जाय जोंनि देहायारि सावस्रिखौ बा जोंनि देहानि खायसे बेमारफोरखौ होस्राङो बा फोसाबो आरो जेरैहाय जों निम बिलाइफोरखौ जोङो फुदुंनानै बेजों दुगैयोब्ला जोंनि बिगुराव थानाय गोबां बेमार आजारफोरा जोंना खारो आरो लोगोसे बेखौ जोङो जानोबो नांगौ उदै खालियाव जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय उदैयाव थानाय खायसे बेमारफोराबो जोंना खारस्रायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बायदि बुंनो हायो उसुमैफोर बायदि बेफोरखौबो जों गगा मोनो मोननाय आरि बायदिफोराव जों फुदुंनानै लोङोब्ला बे बेबो जोंनाहाय खारस्राङो आरो गोबां बेफोरबायदि नो जोंना लाइफां मुलिफोर दं जायखौ जोङो थै गनाय गोदो बौवोब्ला जोंना थै गनायफोरखौ होबथानो थाखायबो खायसे गोबां लाइफां फोरखौनो जोङो देग्लिनानै बेफोरखौबो जोङो फोननानै जोङो फोसाबनायखौ बा मुलि महरै बाहायनायखौ जों मोनथि मोनो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जोंना हारा बायनाय देहायावहाय बे फोरावहाय जोंनिया दाउ फेन्दाफोरबायदि लाइफांफोरखौहाय जोंना देग्लिनानै फोननानै लायोब्ला बे अरजाबनायावहाय बियो गोबां मदद खालामो होननानै जों खोनानो मोनो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जों गोबां मिथियै बिफां लाइफांफोर जाय जोंखौ देहायारि सावस्रियावहाय मोजां खालामनायावहाय बा बेमारफोरखौ होस्रांनायावहाय गोबां मदद खालामो आरो दा बिनि थाखायनो बिफां लाइफांखौ संरैखा लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबो सुबुंनिनो बिबान आरो दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम आंनि बुंथिनायखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथाङा आरोबाव माबा फोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
अ नोंथां आंबो नोंथांजों मा होनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने औवानि बाहायनाय औवाजों मा मा बानायनानै मुवा बेसाद एबा आगजु बानायनानै लायो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथां
औ फोरमायलांदों नों
औ औवाया जोंनो मा होनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों औवानि म होनो औवाखौ बाहायबोदों जोङो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां हेफाजाब खालामबोदों आरो जोनोम थैनाय आरो हाबा बे मोनथामावबो जोङो औवानि गोबां गोनां बाहायनायखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो न' बां लुनाय बिदिनो न'खराव आइजें आयला जेरै न'खरनि नांगौ नांगौ आइजें आइला मुवा फोरफोर बानायनाय बेफोराव जोङो औवाखौ बाहायदों औवायानो जोंनि सुबुंनि थांना थानायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो गाहाय माबाग्रा मा बिफां हिसाबै बाहायजाबोदों औवाखौ जोङो मा होनो गोदो गोदोनि समाव मा होनो जोनोम गथ' जोनोम जानाय समाव औवानि खाथि मालायजों मान उथुमाय हास'योमोन आरो थैनाय समावबो मा होनो मानसिखौ बाननानै लांनो थाखाय बाथि बानायदों बेफोरबायदिनो गोबां औवाखौ लानानै गोबां माबाबोनाय बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बेयाव जोङो हाबा हाबानि समावबो मा होनो औवाजों औवाखौनो जों हाबायाव साइनासालि लुनो थाखाय एबा मा होनो औवानि थिंख्रि मानो थाखाय जोङो औवानि माखासे माबाफोरखौ बानायनानै लादों थिग बिदिनो न'खराव बाहायनाय आइजें आयला संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय ना हमग्रा इसें जेरै जेखाय खबायाइखौ लानानै खखा सेन बेफोरबायदिनो गोबां आगजु बानायनानै लाबोदों आरो औवाजों औवायानो जोंनि सुबुं माहारिनि गाहाय होननानै लानो हायो
जोङो औवाजों गोदोनि समाव फेराइ न नबो लुबोदों आरो गोदोनि समाव माने खेराइ उखुम बानायबोदों बेजोंनो इन्ज जर बेफोरबायाददि बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों जोङो औवाखौ मा होनो आबाद मावनायावबो बाहायबोदों आबाद मावनायनि थाखाय जोङो मा होनो औवाजोंनो माखासे मानो जुंगालबो बानायनो हायो बेदा बानायनो हायो हुखेन बानायनो हायो बावखा बानायनो हायो आरो औवाजों औवायानो जोंनि थांना थानायनि गाहाय आरो जोङो औवाखौ मा होनो मान गोरलै समाव औवाखौ जोङो जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनो हादों जेरै औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ गोरलै औवाया जेब्ला गोरलै माबाबोयो बे समाव खिलिबो जेनो बे समाव जोङो मा होनो औवाखौ जाग्रा आदार हिसाबै बाहायबोदों आरो बेनि उनाव जोङो मोननो हाबावो औवाखौ बेबायदिनो न'खराव बाहायग्रा जेरै खादा खादाखौबो जोङो औवानि फिसा फिसा औवाखौ नांगौसेबां जखानि मा होनो जिरनानै लानानै बा फिसा फिसा खारथुमनानै सैनानै जोङो खादाफोर नांगौसेबां जखानि खादा मानानै सैनानै आरो गनसि बानायनानै खादा बानायबोदों खादा हेबबोदों आरो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बेफोरबायदि आरो जोङो बेनि अनगायैबो गिसिब औवानि गिसिब आरो औवाखौ खौ जोङो न'नि ओ बारियाव मा होनो न'खौ जाहाथे जिब जुनारफोरा ओ न'नि मैगं थाइगं बारिनि मैगं थाइगंखौ जेबो खहा खालामा बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो औवाखौनो सैना एबा दान नानै दंफां माबा बारि बारि दुमबोदों बेबायदि नुनो मोनो आरो औवाजों आरो न'नि सोरगिदिं ओ गाज्रि माबानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो औवाखौ ओ बारि बानायनानै एबा बेबायदिनो सोरगिदिं दुमबोदों आरो आबाद मावनायावबो जों औवाखौ गोबां बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों औवाजों आरो बेबायदिनो जों औवाया जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होबोदों आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो औवानि बाहायनायखौ बेबायदिनो मोननो हायो आरो आं नोंथांजों आरोबाव बेनिनो मा होनो दंफां दंफांनिफ्राय मोननाय बेनि सोमोन्दैबो मुवा बेसादनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों दंफांनिफ्राय जोङो न'आव बाहायग्रा गोबां आगजु मुवा बेसाद मोननो हाबोदों जेरै न'नि थाखाय जोङो ओ न'नि उन्दुग्रा बिसिना फालें बेफोरखौ मोनदों आलना न' औ मुवा बेसाद दोननो थाखाय आलमारि बेफोरबायदि दंफांजों आरो जोङो बर'फोरनि गायहेन बार बेफोरखौ जोङो मा होनो दंफांजोंनो बानायना लाबोदों आरो बेनिफ्रायबो गाहायसिनानो जादों जोङो न' न' न' लुनायावबो जोंनो दंफांखौ नांगौ जेरै न'नि दर बानायनाय खोरखि बानायनाय बेफोरबायदियाव जोंनो दंफांखौ नांगौ आरो आरो आबाद मावनायावबो जोङो दंफांखौ बाहायबोदों ओमफ्राय ओमफ्राय ओ नांगाल बानायनाय आरो जुंगाल बानायनायावबो जोङो दंफांखौ नांगौ बेबायदिनो दंफांआबो जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होबोदों जोंनि थांना थानायाव मानो न' बां बेफोरबायदि न'खराव नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ मोननो थाखाय
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना औ आंनि बुंनाया बेबायदिनो माने औवा आरो दंफांनि सायाव बाहायनाय बेनि सोमोन्दै बुंनाया आंनिया एसेयावनो जोब्बायमोन नोंथां
औ नोंथांङा बिफां लाइफांनि आरो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आरो औवानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां हा खोनादों नोंथां
जागोन जागोन दोनथ' जागोन